औ नोंथां
ओ नोंथां खोनादोना
औ औ खोनादों नोंथाङालाय?
आंबो खोनागासिनो दं नोंथां दे बुं
अ होमबा जों ओरैनो जोंनि माखासे फोरबोफोरनि सोमोन्दै सावरायनि नामा नोंथां
सावरायजागोन नोंथां औ
ओ आं सिगाङावनो बे न'खरारि फोरबो जेरै ओंखाम गोरलै बेखौहाय सावरायनि नामा नोंथां औ माने जोंनियावहाय ओंखाम गोर गोरलै होनोबा ओरै न'खरारि फोरबो होननानै मिथियो नालाय ना नोंथां
बेखौहाय न'खरावनो खुंनाय जायो
औ
ओरैनो ओंखाम गोरलै होनोबा जोङो जेनेबा दैज्लां बोथोरावहाय माइ आबाद मावनानै मानि गायजेननायनिफ्राय मोननायसिम जेसेबांनाखि खस्थ' मावबोबाय दा मावखांनायनि उनाव जों फिथाइ गोरलै मोनहैबाय दा फिथाइ गोरलै मोनोबा जोंङो गिबि खेब जाजेननायखौनो ओंखाम गोरलै जानाय होननानै बुङो नङा होमबा नोंथां
औ औ
दा ओंखाम गोरलैखौ जोंङो माने गामिनि जाय जाय फैयो बेनोनो मानि स्राय बयनोबो जाहोगारो आरोखि जेनेबा खेबसेखौहाय
औ
उम बेवहाय जोङो मा खालामो गोदोनि समावथ' जोङो ओंखाम गोरलै जायोब्ला माने गामिनि उन्दै गथ'फोरा ओइ उमुगनावहाय ओंखाम गोरलैनो हबाथाय ओरैबायदि माने गोसोफ्रा रंजाखाङो जायनो थाखाय बेबायदि आरो दा बे समावनो जों आंङो उन्दै समावहाय माखासे गोसोखांथिफोरखौ गोसोखाङो आरोखि जेनेबा ओंखाम गोरलै समावहाय जोंङो माइ जिगाबफोरावहाय उन्दै उन्दैफोरा ज'नो गेलेलायनानै बुलायलायनाय गेलेलायनाय आरिलायनाय बेबायदिनो एसे बोराय बोरायफ्रा गावसिनि गोदोनि बा बानायना माने उन्दैफोरनो सल' खोन्थानानै होयोमोन आरोखि बेबायदिनो जोंङो गोजां बोथोरावसो जायो नालाय ओंखाम गोरलैया बांसिन दा बेयावनो हाग्रानिफ्राय जेनेबा बन लाबोनानै आरामनो अर सायलायनानै बोरायफोरा जेनेबा बेयावनो ओंखाम गोरलै जानायनि सिगां माखासे जौ बिदै खाजि बेफोरखौ लोंहोग्रोनाय जायोमोन।
औ
बेबायदिनो ओम बेबायदिनो गोबां माने रंजा बाजा खालामोमोन आरोखि ओंखाम गोरलैयावहाय आरो बेयावनो जोंङो ओंखाम गोरलैयावहाय माखासे ओंख्रिफोरखौ संङोमोन जेनेबा अनला अनलाजों नाजों बांसिन जों संनाय नुयो आरोखि थारमानि अनलाजों नाजों संनायनिबो जोंनियावहाय ओरैबायाददि मोनसे फोथायनाय दं आरोखि जेनेबा अनलाजों नाजों नाखौ सङोबा माने माइफोराबो मा जायोनो ना बिदैया जेरोखम ख्रि ख्रि दैयो। खेबसेनो गोबां दैयो बेबायदिनो जोंनि आबादफ्राबो ना बिदैफोरबायायदि माने गोबां जायो होननानै फोथायो बेनिखायनो ना बिदैजों अनलाजों नि जाहोथारो आरोखि
औ
बेबायदिनो खुमब्रा हांसो बेफोरबायदि जाहोबाय आरो मोनसे सिगां समावहाय ओरैबायदिमोन जेनेबा बे ओंखाम गोरलै समावनो जोंनियावथ' सिगां समावहाय मानि टिभि आरिबो न'खर न'खर गैयामोन बा मबाइल बेफोरबो गैबाङामोन। बेनिखायनो मा खालामोमोन सिगां समावहाय जों सोरबा दखानदारि भारा हरग्रानिफ्राय जों सिबि लाबोनानैबो ओंखाम गोरलै जाखांनानै हरसे नायहोयोमोन आरोखि
औ
बेबायदिनो उम बेबायदिनो गामिनि मानसिफ्राबो ओंखाम गोरलै जाखांनानै बा सोरबा जायैआबो टिभि आरि नायनो थाङोमोन। बे समावहाय ओरैनो थांनाय समफोरावबो जेनेबा थस गैयाब्लाबो फाथो सिनायावहाय अर लागायलायनानै बा लन्थन आरि लानानै ज' ज' नायनाय आरिनाय बेफोर दंमोन आरोखि ओंखाम गोरलै समावहाय उम नाथाय आथिखालाव आथिखालावहाय मा बेफोरो आसस्थे आस्थेनो जोबनो थांबाय जेनेबा हमनानै ला टिभि नायनाय आरिनाय बेफोरबो जोबनो थांबाय मानो होनबा जोंङो गावनि गावनि आखाइयावनो बयबो मबाइल गंफा गंफा थाबाय होनोमबाबो माने बांद्राय बुंनाय जानाय नंङा आरोखि बेबायदिनो ओंखाम गोरलै जानाय आरिनाय हुदायाबो माने खमायलांबाय आरोखि।
औ।
इसिग्राब माने बयनोबो जाहोनाय आरिनाय बेबायदि गैला। सोरबा सोरबाथ' मानिे स्रोद स्रोदसो जायो। बेबायदि आरोखि। बा न' खाथिनि साफा सानै जाफैयो। बेनो जाबाय जोब्बाय बेबायदि होननाय आरोखि ने मुंङावल' ओंखाम गोरलै होननाय बायदि दाबो जायो जानाया जोंनि गामियावहाय। खिन्थु खम जाबाय आरोखि बेबायदि बिदिनो उन्दैफोराबो जिगाबावहाय गेलायनाय आरायलायनाय बे फोरो जोब्बाय मानो हबा मबाइलावसो बांसिन बांसिन बिजि थानाय बेफोरखौहाय जों नुनो मोनबाय। दा अर सायनाय आरिनायफ्रा गोजां बोथोर नालाय दंङ दाबो। थेवबाबो बांद्राय गैलिया होनबाबो जों बांद्राय बुंनाय जानाय नंङा। आरो जों बांसिन मोनायावहायसो जायोमोन ओंखाम गोरलैखौहाय सिगां समावहाय नाथाय आथिखालाव मा खालामबाय जों सानावनो जाहोबाय लोंहोबाय जोब्बाय बेबायदि आरोखि। बेनिफ्राय नोंथांमोननिजों बे ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोआ दंना गैया ओरैनो
दंङो नोंथां।
ओ।
ओ बिदिब्ला आंङो एसे फोरमायनि
ओरैनो माबा
औ औ। जोंनियावथ' ओंखाम गोरलै होनोब्ला नोंथां जोंहा बांसिन जोंनि बाथौआरि धोरोम दंङना नोंथां बिसोरो न'खरावहाय साहाय सालामि होनायनि गेजेरजों बा इसोरनो जाहोग्रोनायनि गेजेरजों जोंहा ओंखाम गोरलै फोरबोखौ खुंनाय जायो। जेरै जोंङो न'खरावहाय बिदिनो फुजा होगोन होननानै आ इसोरनहाय जोंहा प्रसाद हिसाबै जोंहा बावगोरनानै बेबायदिनो जोंङो गामि दरसेनि माखासे मानि जायनाखि एखे धोरोमनि सुबुंफोर बेसोरजों ज' जालायनाय हुदा दंङ बे समावहाय जोंहा माखा माखासे बेबायदिनो जोंनि माइरं गोरलैजों बा ओंखाम गोरलैजों अनलाजों दाउजों जोंहा संलायलायो। आरो बेबायदिनो ओंखाम गोरलै जेखिनि जोंहा मोननाय बेफोरखौहाय जोंहा संनानैहाय ज' जालायो आरो खायफाया जुदि न' न'खराव ओंखाम गोरलै जाथ'वाखैब्ला बिसोरनो गुब गुबुन माइरं बोरायखौहाय संनानै होनाय जायो।
औ औ।
बेनि गेजेरजों जोंहा जोंङो संनानै लाखानाय माखासे जौ बिदै जौ गोरान बैफोरखौ लोंलायनाय माखासे हुदाफोर दंङ आरो जोंनि थिंजाय बेबायदिनो जोङो ओंखाम गोरलैफोरखौहाय जाहोनानै हगार हरनाय जायो। जोंनि ओंखाम गोरलै जानाया गोजां बोथोर औ जायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
बे गोजां बोथोराव जानायनि जाहोनावहाय जोंहा दहाय नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो जोंहा जेरैहाय जोंनि खुदियाफोर फोरो जोंहा माइ जिगाबाव गेलेलनाय अखाबो दान सोरां समावहाय जेरै जायफोरनि न'खराव बोराय बुरै सुबुंफोर दङ ओरैनो ओरैनो थास्लाय स्लाय सल'बाथा खोन्थालायनाय बैफोर हुदाफोरखौ जोङो बांसिन गोदोनि दिनावहाय नुनो मोनोमोन जों जेब्ला उन्दै उन्दै सम, जोंहाबो बिबै बिबौ दङमोन, बे समाव जोंनो बो बेबायदिनो मोजां आबै आबौमोनहा जोङो सल' बाथा खोन्थायोमोन। ओंखाम गोरलै समावल' नङा गुबुन गुबुन समावबो खोनथायो बेबायदिनो माखासे फोर्बोफोर जेरै जोंनि गामियारि फोर्बो होननानै बुङोब्ला बर'फ्राथ' गुबै जोंहा बैसागुखौनो हमनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
बेनि उनावहाय जोंहा दंबावो बे यास
जेरै माइ गायनाय आबादजों सोमोन्दो थानाय फोर्बो होनबा जोंहा नांगाल जांख्रा फोर्बो। बेखौ जोंहा दैज्लां बोथोराव माइ गायखांनाय समावहाय जोंहा फालिनाय जायो। आरो बेनि उनाव जोंहा आमथिसुवा फोर्बो, जाय फिथाइ सामथायाइखौ लानानै जोंहा फालिनाय जायो आरो आमथिसुवा फोर्बो आवहाय जोंहा गामिनि बा लामानि फोथारफोरनि न'खरनि माखासे हाग्राफोरखौ जोंहा एवस्रांनानै होनाय जायो बे एव स्रांनायनि गुबै आयदाया होननानै बुङोब्ला जोंहा आमथिसुवा समावहाय जोंहा जुदि हाग्राफोरखौ एवोब्ला थाब खिलिफना होननानै जोंहा मोनसे दोरोङारि फोथायनाय दङ बेबायदिनो जोंहा आमथिसुवायाव आरो जोंहा फिथाइ सामथायाइ जालायनाय न'खर न'खर थांनानै फिथाइ सामथायाइ जाहैनाय जेरै थाइजौ खान्थाल आनारस
उम
गुबुन गुबुन दैज्लां बोथोराव मोननाय माखासे फिथाइफोरखौ जोंहा जानायनि माखासे दोरों दङ। आरो बेजों लोगोसे जोंहा गामि ओनसोलफोरावहाय फुटबल खेला बादायलायनाय जेरै सें-सेंग्राया सेंग्रा हानजा आलादा आरो बोराइाया बोराइ आलादा हानजा बेफोरबायदि हानजा जानानै जोंहा फुटबल खेला गेलेलायनाय दङ बे फुटबल खेला गेलेनायाव जोंहा जेरै सेंग्राफोरनो आलादा देरहानायनि बा जेनायनि बि जेननाय आरो देरहानायनि माखासे जोंहा बान्थाफोर दङ बे बान्था हरआव जोंहा खायफाया ओ फैसाबो होयो खायफाया अमा बेदर, बेबायदि होनानै जोंनि ओनसोलावहाय आमथिसुवा फोर्बो खौहाय जोंहा फालिनाय जायो। बिनि उनाव रायजोआ इदिनो फोथारफोरावहाय ज' बिदिनो जालाय लायनोसै लोंलाय लायनोसै बेबायदि मोनसे हुदा दं आरोखि जोंनियावहाय आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा मोनसे आबादजोंनो आरो सोमोन्दो गोनांबाव फोरबो जायखौ जों कातिक फोरबो होननानै बुंनाय जायो नोंथां
औ
बे कार्तिक फोरबोआबो जोंना आबादजों सोमोन्दो गोनां जेब्ला जोङो माइ गायो अब्ला बै माइया जेब्ला बिबार बारनायनि सम जायो बा बिबारफोराहा माइनि बिसङाव थेबगां थेबगां जानो हमो अब्ला जोंहा बे फोरबोखौहाय फालिनाय जायो बे फोरबोखौ फालिनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जाहाथे जोंनि आबादफोरा मोजाङै जायो। फिथाइफोरा मोजाङै थायो बेनि सायाव जोंहा फालिनाय जायो। बे कातिक फोरबोआवहाय जोंहा बिदिनो न'खरनि सासे आइजोआ गन सा लानानै थाव गुबैखौ गनसायाव फुननानै बै माइनि जेखिनि बिबार ओ थफिहांनाय बेवहाय जोंहा बिलिर बिलिर होनाय जायो जाहाथे जोंनि माइया मोजां ङै ओंखारबोयो बेनि थाखाय आरो बेजोंनो लोगोसे आरो मोनसे खामानि जोंहा मावबावो बेनो जाबाय थाइगिर बिखंखौ जोंहा दाननानै बै थाइगिर बिफाङाव जोङो औवा खुन्दुं होना थाव होनानै जोंहा आलारि बाथि फोजोंनाय जोंनि दुब्लिनि हा खर' खर'आव बे खामानिखौ बा बे दोरों खौ जोंहा मावनाय जायो जेरै बेवहाय जोंहा आर'ज गाबनाय जायो जाहाथ थे जोंनि माइ आबादफ्रा मोजाङै जायो। एम्फौ एनलाफोरा जाहाथे जोंनि आबादखौ जाया बैनि थाखाय जोंहा अ बे आर'ज गाबनाय बा खुलुमनाय हाबाफारिखौ जों लानाय जायो। बिनि अनगायैबो जोंहा बे आलारि बाथिखौहाय न'खरनि लांगोनायावबो आरो मोसौ गलियावबो जोङो ओ खुलुमनाय जायो थिग बे